हेलौ
हेल नोंथां
नोंथां
हेल नोंथां
खालामदों नोंथां
खोनादों ना?
औ खोनादों दे
नोंथांनि माथोखौ एसे खम खोनानो मोनदों हेल नोंथां
औ खोनादों दे नोंथां
औ औ औ नोंथांजों दा मानि सोमोन्दै रायजलायनो
औ जोङो दायो दैज्लां बोथोर जोंहा गायनाय फुनायनि सम नङा होमबा नों थां जोङो दा दैज्लां बोथोरावहाय माइनि आ आबाद आरो बायदि रोखोमनि मैगं थाइगंफोरनि आबादफोरबो मावनाय जायो बेनि सोमोन्दैनो सावरायलायनाय एसेै
ओ ओ आंनो बेखेवना होोग्रोसै नामा नोंथां दैज्लां बोथोरनि आबादफोरनि सोमोन्दै
औ जायो दे
अ अ दा जोंहा दैज्लां बोथोरनि गिबि बा गाहाय आबाद बुङो होनोब्ला जोंनियावहाय जोंनि ओनसोलाव माइ आबादखौनो मावनाय नुनो मोनोां माइ माइ आबादनि अनगायै जोंहा फाथो आबाद जायखौनाखि जोंहा बार मासिया होनना बुङो फाथो आबादखौ मावनाय नुनो मोनो दा माइ आबादखौहाय जोंनियाव माबोरै मावो आं नोंथांनो मोननैसो बिदिन्थि होनो नामा नोंथां
औ दे
दा जोंनियावहाय माइ आबादखौ माबोरै मावो होनोब्ला अब्ला गिबियाव जोंहा मोनफ्रोमबो बोसोरनि मोनफ्रोमबो फैगोन बोसोरनि थाखाय मज्लि रग माइ बासिना लानाय जायो जायखौनाखि जोंनियाव माइज्लि माइ होनना बुंनाय जायो नोंथांा खोनादोंनाा बा
औ खोनादोंदे नोंथां
बेनि उनाव जोंहा गायनाय बा फुनाय बोथोर सफैनायनि से मास बा नैजि दिन सिगां जोंहा खोथियाखौ बा माइखौ फोना लाग्रोयो बेनि उनाव जोंहा माइया देरफुनाय समावहाय दुब्लि फोथारखौ जोंहा खेबसे हालौवना लायो सेथि खेब जाय हालेवनायखौ जोंनियाव खारायनाय होनना बुङो नोंथां
औ नंगौ
जोंहा खोथिया देरफुबाय थानाय समावनो दुब्लिखौ नैथि खे फालौवो जायखौ जोंनियाव सामार होनाय होनना बुङो सामार होखांनायनि उनाव जोंनियाव ओ दुब्लिनि आखौ थि थ खालाम लायो जाय आलिया गिदिर बा गथायै बेखौ दानना लायो बेनि उनाव जाय आलिया फिसा बा बायनो नागिरनाय दै गलांनाय बा दै हाबफैनाय बेखौ जोंहा थियै थियै दै लाखिनो थाखाय दिदोमै दै लाखिनो थाखाय जोंहा आलिखौ मोजाङै गोरायै खोना लाफिननाय जायो ओ बिनि उनाव जोंहा थामथि गेब हालौवनानैहाय माइखौहाय गायनाय जायो माइ गायनायावहाय जोंहा माइ गायनायनि सिगां जायनाखि खोथियाखौ जोंहा फुग्रना लायो खोथिया फुनायावहाय जोंहा जायनाखि खथियाखौ हाय जोंहा मुथासे खोथियाखौ जोंनियाव आखासे होनना बुंनाय जायो आरो दाइन आखाजों जोंहा दांग्रिसे होनना बुंनाय जायो बेनि उनाव माइखौ गायखांनानै जोंहा नांगौबायायदि आदर लानानैहाय थाम बा ब्रै मासनि उनाव जोंहा माइखौहाय हानानै मारा होनाय जायो जायनाखि जोंहा माइ गायनाय आरो हानायाव गोदोनिफ्राय गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनबोदों दा सोलायनायनि आं नोंथांनो मोननैस एसे बिदिन्थि होनो नोंथां खोनादों ना
औ खोनादों दे नोंथां
सोलायनायनि बिदिन्थिया बेनोदि नोंथां गोदो गोदाय आबै आबौमोननि आमोलाव जोंहा फुङाव सिखारनानै ब्रै ब्रै रिंगायाव बा द थाम रिंगायाव सिखारनानै जोंहा मोसौ हाल होलांनायखौ नुनो मोनोमोन फाफ्लियाव नांगाल बा जुंगालखौ बान्नानै दुब्लियाव हालेवहैनायखौ नुनो मोनोमोन दा माखासे बिगियाननि आदब खायदाजों जोंहा ट्रेक्टर बाहायनानै हालेवनायखौ नुनो मोनसै जोंनियाव नोंथां आ दनाय ट्क्टनो बिगियाननि मददजों ट्रेक्टरजोंनो आलि दाननायखौबो नुनो मोनसै आरो ट्रेक्टरजोंनो गायनायखौबो जोंनियाव नुनो मोनो दायो जाय खामानिखौ गोदो गोदाय जोंहा जि निफ्राय जिसे सानसिम थायोमोन बे खामानिखौ जोंहा बिगियाननि मददजों साननै बा सानथामनि गेजेरावनो फोजोबनायखौहाय नुनो मोनदों सिगांनि बायदियै जोंहा माइ गायखांनायनि उनाव थाम बा ब्रै मासनि उनाव हानायावहा जोंहा जेरैबायदि सोलायदों बे सोलायनाया जाहैदों सिगाङाव जोंहा खासिजों माइखौ हानाय नुयोमोन दा टेक्न'लजिनि दारैहाय जोंहा माइ हानायखौबो मिचिननि दारैनो हानायखौ नुनो मोनदों बेनिफ्राय जायनाखि माराखौ होयो जोंहा गोदो गोदाय जोंहा मोसौ खौ जिनज्रि खानानैहाय गोदोनायाव जिनज्रि जोंनियाव जिंनज्रि खानाय होनना बुङो दुरुंखौ साम ब्रेनानै जोंहा गल होगदिंनाय जायोमोन गल होबदिंनायनि उनाव औवानि दाननाय मोनसे हुकेन हुकेन गनजों जोंहा सोलायोमोन फ्रा बा जायनाखि जिगाब बेखौ जोंहा सोलाय सोलाय होनानै माइनि गुथिखौ बहननाय जायोमोन दा टेकनलजि जुगाव जोंहा ट्रेक्टर जनो होनानै माइनि गुथिया आलादायै मनि जिगाबा आलादायै गनायखौ नुनो मोनदों नोंथां खोनादों नों
औ औ खोनादों दे नोंथां
दैज्लांनि आबाद बुङोब्ला जोंहा माइयानो जोंनि गाहाय आबाद बेनिफ्राय जोंहा मेसें जायनाखि मेसेंआव मावनाय गोरान आबाद जेरै फाथो बेसर सि जुखाम सबाइ जोंनि ओनसोलनि आबादारि नोंथां जोंनि सबाइ आरो सबायाइ जुखाम बेनिफ्राय बेसर आबादखौ बांसिनै मावनाय नुनो मोनो बेसर आबादखौ मावनायनि मुलाम्फाया मोननै आरो सबाय आबादखौ मावनायनि मुलाम्फायाबो मोननै जायनि थाखाय जोंनि आबादारिफोरा बे मोनथाम आबादखौ बारसोमना मावो जायना थाखाय जुखाम आबादखौ जोंहा फोखांनायनि उनाव नै बा थाम मास नि उनावहाय मोननायनि उनाव जोंहा जुखामनि बेगरखौ हाननानै जोंहा फानहैनाय जायो हाथाय गलायाव जाय जायनि बेसे ना जोंहा रांखान्थि बिथिङाव गोबां मुलाम्फा मोननाय बायदियैहाय जुखाम आबाद खौ मावनाय जायो बेनिफ्राय जोंनियाव जायनाखि बेसर आबादखौ मावनाय जायो बेसरनिफ्राय जोङो न'आवनो बाहायनो थाखाय थाव फेरेदनो हानायनि थाखाय जोंहा बेसर आबादखौ मावनाय जायो आरो फेरेबखांनायनि उनाव जायनाखि गोदि जनाय बा गोदि जाफ्रा गनाय बेखौहाय जोंहा मोसौनो बा बोरमानो बिनिफ्राय गोदो गोदायनिफ्राय बुंबोनाय बा सोलिबोनाय माखासे मुलिफोराव जोंहा बाहायनाय जायो बिनि थाखाय जोंहा बेसर आबादखौ गायनाय जायो आरो थामथि आबाद जायनाखि ओआ थाब सबायाइ आबाद सबायाइ आबादखौ मावनायनि ओ जाहो जोहोनावहाय मावनायनि जाहोनावहाय जोंहा मोननै मुलाम्फाखौ मोनो मोननाय जायो जायनोको सेथि मुलाम्फा जोंहा सबायनि बेगरखौथ मोनखायो हाथाय बाजाराव फाननो हाखायोआनो बेनिफ्राय ओ जायनाखि सबायनि जाफ्रा मारा होखांनायनि उनाव जायनोखि जाफाया आलादायै गयो खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों दे नोंथां
खि जाफ्राखौ जोंहा ओ सान्दुुंाव फोराननानैहाय सावनानै जोंहा ओ खारदै बा खारै महरै बाहायनाय नुनो मोनो ओ बर' नि बायदि बायदि ओंख्रि जेरै अनला नारजि सबाय ओंख्रि बायदि बायदि ओंख्रिफोराव बे खारैखौ जोंहा बाहायनाय नुनो मोननाय जायो आरोखि दा नोंथांमोननियावहाय दैज्लायाव मा मा आबाद मावनाय जायो नोंथां फंनैसो फोरमायनो हागोन ना?
दैज्लाङाव बुंदों ना नोंथाङा
खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों मा होनदों ओ सोंथिखौ बुंफिनलाय नोंथां
ओ नोंथांमोननियावहाय दैज्लाङावहाय मा मा आबाद मावनाय जायो मोन्नैसो बिदिन्थि होनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां ओ नोंथाङा बुंलांनाय बाय दिनो गाहायै जोङो ओम गाहायै जोङो माइनि आबादखौनो माव बांसिनै मावनाय जायो दैज्लां बोथोरावहाय ओ जोङो बेखौ हाय बोसोरसेनि थाखाय जों ओ जानो थाखाय जोङो बे माइनि आ बादखौ गासैबो नखर नखर मावनानै लानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
औ औ
ओ बिदिनो जोङो बे माइनि ओ आबादखौहाय माबायदि मावो नोंथाङानो बुंलांखाबाय नङा होमबा। औ बिदि ओ नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो एखे रोखोमैनो जोंनि गामि एबा ओनसोलफोरावबो बेबायदियैनो ओ एखे रोखोमैनो माइनि आबादखौ मावनायखौ जों नुनो मोनो ओ आरो बेनि अनगायैबो जोङो दैज्लांयावहाय ओ गो बां रोखोमनि गोथां मैगं-थाइगंफोर गायनानै जानायखौबो जोङो नुनो मोनो ओ बेबायदि बिदिनो जोङो ओ आबादफोरखौ मावोब्ला जोंहा ओ गोबां मुलाम्फा जायो नङा होमबा नोंथां बिदिनो जोङो नखर न खरावहाय ओ फालांगियारि खालामनो थाखाय गोबां बुरजा बुरजा मैगं-थाइगंफोर गायाब्लाबो जोङो बे दैज्लां बोथोरावहाय गोबां रोखोमनि मै गंफोर न'आवनो इसे इसे जानो थाखाय गावनि जानो आन्थााखिनिखौहाय गाय गायनानौ लानायखौ जोंयो नुनो मोनो जेरै जों दैज्लां बोथोराव गायनाय मैगं-थाइगंफोर ओ जोगोनार लेस्रा-भेन्दि इ ओ खांख्रिखला ओ बायदियानो मख जाथाव नङा होमबा नोंथां ओ फान्थाव बायदिसिना आरो गोबां रोखोमनि मैगं थाइगंफोरबो दंबावो बेफोर आरो मेसें ओ बोथोरावबो दंबावो गोबां रोखोमनि मैगं-थाइगंफोर ओ जेरै लाइ, लाफा, कबि बायदिफोरा मख जाथाव नङा होमबा नोंथां। ओ जोंनि बर' फोरा थ' लाइ, लाफा बायदिफोरखौ ओ ना बेदर बायदिफोरजों संनानै जानो जोबोर मोजां थां मोना बिदिनो जोङो नखर नखर ओ बिदि हाथाय बाजारफोराव फाननो फालांगियारि खालामनो थाखाय नङाब्लाबो जों जोङो नखर नखर जानो थाखाय बेफोरखौ एसेब्लाबो गायनानै लानायखौ जोङो नुनो मोनो। बे लाइ, लाफा बायदिफोरखौथ जोङो जोंनि बर'फोरा अ-अ-अमा बेदर। बायदिफोरजों जानानै जोबोर मोजां मोनो नङा होमबा नोंथां
औ औ
औ बिदिनो जोङो ओ लाफा ओ लाइफोरखौहाय जोङो न'खर न'खर गायनानै लानायखौ नुनो मोनो आरो ओ लाइ लाफाल' नङा जोङो कबि बायदिसिना रोखोमनि दुन्दिया बायदि फोरबो जोङो ओ गायनायखौ नुनो मोनो मेसें बोथोराव ओ बिदिनो
बायदि रोखोमनि आबादफोर जोङो मुलि बाहायालासेनो न'खर न'खर जोङो बेफोरबायदि नि ओ मैगंफोर जोङो ओ गायनानै लानायखौ नुनो मोनो आरो
आदसा नोंथां खोनादों ना
औ खोनादों दे
नोंथांमोननियावहाय मा मा गोरान आबाद मावनाय जायो मोननैसो आबादफोरखौ खिन्थानो हागोन ना मोननैसो हेल'
औ गोरान आबाद बिदि ओ बेसर, सबाय ओ सिबिं बायदिफोरखौ होनदों नामा नोंथां
औ- औ नोंथां मावनाय जायोना नोंथां
मावनाय जायो गासैबो न'खरावनो गोबां मावाब्लाबो एसे -एनै खायफा खायफा न'खरखौल'सो जोङो मावनायखौ नुयो ओ खायफा ओ बेफोरावबो जोंहा बेफोर आबादखौ माव मावनो थाखाय सिगाङावनो जोंनो ट्रेक्टर हालेवनाय बायदि रोखोमनि हासार बायदि नांगौ जायो नालाय बे खौ जोङो ओ खायफा रांनि आंखालाव मावनो मावनायखौ जों नुनो मोना नाथाय खायसे खायसे न'खरखौ जोङो ओ मावनायखौ नुनो मोनो बिदि सिबिं बायदिफोरखौ खौ जोङो औ
जोंहा समाबो जाबाय नोंथां माब्लाबा रायज्लायफिननोसै नामा
औ दे नोंथां
गोजोन्थों नोंथां
औ गोजोन्थों